औ खोनाबायना नोंथां? औ औ होमब्ला ला जों दिनै डाइरेक्ट टपिकखौ जानायनि सायावनो सावरायनोसै।
औ नंगौ नोंथां दे।
उम जागोनदा नोंथां अ ओरै आ ओरैनो जा जानाय होनाबाथ' जोङो बे जानायाथ' जोंनि एंगार हायै आदार नङा होमबा जों दिनै जानायजोंसो जेंबा जों दिनि गाव गायनि देरहाखो राफोरद खालामनानै लाखिदो जोंनि देहाया जेनबा जानायजोंसो माने गासै बिथिङावनो जोङो जानायजोंसो जों दोंनि देहाखौ हमथानानै लाखिबाय थादों बेखायनो जानाय मोजां आदार जानाया जोंनि थाखाया सा- साफ्रोमनोबो हिउमेन बिं जों मानसिफोरनि थाखाय गोनांथार बेखायनो जों जानाय आदारा जेनेब्ला जोंहाथ' जानाय आदार होननानै बुङोब्ला गोबां जानायाव जोंहा थांनाय नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव ओ जि आइ टेक मोनबाय जोंनि बर'फोरनि जानाय आदारा जेराव नाफाम अनला खारै आरो बे नारजि गोखा गोखै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो गंगार दिं दुन्दिया बेफोर आदाराबो जेनेबा जोंनि बे बर'नि होनबा बियो जानाय खायद' जोंनि बर' हारिनि बेबो नैरोजा जिबा नैजिबा मायथाइयाव जि आइ टेक मोनबाय इनडेक्स याव हाबबाय जेनेबा बिनिफ्राय जेनेबा जोङो बाहाय देरगानानै लानो हायो जेनेबा जोंनि जानाय आदाराबो दि जेनेबा बुहुम दर बाराव सिनाय जाबाय जोंदि बे सा-सानजा, सोनाब खनायाव थाग्रा बर' हारिया मोजोमसोल' बर' हारिया दि बे आदारखौ गावनि आखाइजों गनायनानै जायो बे जोंनि थाखाय ओ जोबोद बाख्नायथाव आरो भारत गभमेननिसिमबो साबाय रोजा रो साबायखर बावहरो बे बेखोदि बिथांमोनादि जोंखो मावनानै होबाय अ आरो जोङो दिनै जानाय आदार होनोब्ला जोङो दिनै ओंखामानो जोंनि थाखाय गाहाय खायद' आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बे सा सानजायावथ' जोंनि प्राय गासै मानसियानो जोंनो मा ओंखाम माइरंजों बो दिहुननाय ओंखामखौसो जों
औ
ओ बांसिनखोनो जों आरो अ रुटिया नांगौ रो खोमनि जोंनियाव इउटिलाइस जायो जाया मानो आरो आबाद जायो जों गम आबाद जोंनियावबो जोबोर खम माने सेभेेनटि पारसेन्टनो जोंनिया माइ आबाद मावना जायो नालाय। औ आरो जोंनिथिं बे औ औवा मेवाबो औवा मेवाजों बनायनाय औवा मेवा थालिर फस्ला सबायाइ ओं सबायजों दाउजों ओंख्रिजों जाबाथ' जोबोर गोथाव नों थाङाबो मिथिखायो बो नङा होनबा जे बर' हिसाबै अ आंबो जानानै मोजां मोनो नारजि अमाखौबो जानानै मोजां मोनो। अ नोंथाङा बिनि याव एसे बुंफुर लानो होदो नोंथांमोननिसिं मा बोरै आ माबोरै जेनबा जानाय आदारखौ बोरैहाय बाहायो
नंगौ नोंथां थारैनो नों बुंनाय बायदि। माने बर'नि मेन जाग्रा ओंख्रि होनोबाथ बेनोखा जोंना जेरै सबाइ खारै नङा होमबा? आरो बेबायदिनो अनला थाबाय अनला खारै आरो अनलाजों लोगोसे बेनो मालाबा सोरबा बे औवानि मेवा नों थाङा जायखौ बुंदों औ बेबो थाबाय आरो सबाइ खारै सबायजोंबो सोरबा साम'बो होनानै जायो नङा होमबा? फ्राय बिदिनो नारजि अमा बेफोरथ' गासि बे बर'निनो ओं। ओंख्रि दा बेखौ अनला होननानै बुङोबाथ अनला थ' जों माइरंनिफ्राय नो जों जायखौ माइ सौओ माइ गायो बेनिफ्रायनो माइरं खालामबाय बेनिफ्रायनो बेखौ गोबां सोरबा थबसेयाव देबाय सोरबा ग्रेडारफ्राव होनानै गुन्दै खालामबाय नङा होमबा? औ दा बेफोरखौ नो नानै जाबाय दा बेखौ संनो थाखायथ' मेन खारै नांगौ नालाय जाय खारैखौ जों बर'फ्राल' बांसिनै बाहायो नङा होमबा? दा बे खारैखौ जोंनिथिंथ' माबोरै बानायो होननानै बुङोबा माने थालिर थालिर फस्ला नङा होमबा आथिया थालिरनि थालिर फस्ला औ दा बेखौ खालामो माने बेखौ गोथाङावनो दानग्लिनानै दोनबाय। आरो बेखौ फोरानबाय आरो बेखौनो सावना नानै माने ओ हांगार खालामनानै आरो माखा माखासे दैफोर होनानै लादु खालामनानै दोननाय जायो गथा ग आरो नांगौ समाव माने बेखौ दैजों आवलिहोनानै सरनानै बेबायदिनो बाहायनाय जायो आरो नांगौ ओंख्रिफोराव दा बेजों लोगोसे आरो खारैखौ बानायबावो जाहैबाय जोंनि थिं माने सबाय जायखौ जों स सबाय होननानै बुङो ना हानि सबाय औ बेखौ फैयो आरो बेखौ बेगरखौ जेब्ला थिखांखाङो बेनि साबाखौ सावनानैबो माने बिखौबो सेम एखेयैनो माने माबानानैहाय सावनानै बेखौ हांगार खालामनानै दै इसे होनानै माने बेखौ ग'था खालामनानै लादु खालामनानै लानाय जायो आरो बे खौबो बेबायदिनो सरनानै नांगौ बायदि बुस्थुफ्रावहाय ओंख्रिफ्राव होनानै जानाय जायो आरो दा नोंसिनिथिं बे खारै बानायनायनि प्रसेसा माबोरै आ
जोंनिथिंबो खारै बानायनाया बिदिनो जोंहाबो न'आव गावनो बनायो। जोंना बिमाया बनायो बेखौ। जेब्ला थालिर बिफांखौ दानबाय दानबाय आथि सालिनिखौ जायखो जोङो हारसिया भिमकल ना मा होनो! औ बे जेनेबा दाननानै नोंथाङा बुंनाय बायसानो बिदि एखे सेम आरो खायफा खायनैया बै माबा बेसो-बेसर सरि बे मा सिबिंनि सिबिंनि साबाखौबो सावनानै बेखौबो बनायनायखौ आं नुनो मोनदों।
औ
जोंहाबो बनायोमोन बिस सिबिंनि साबा जायखोनो बेगरखौ दिहुनखांनायनि उनाव साबा जे बिफां थायोना बे बिफां गनायखो नों अराव सावनानै हांगार बनायनानै बैखोबो बनायोमोन आरो।
औ
माने थालिरो गोबाब बेबो बिदि खालामनायखौ आं नुबोदों आरो। आरो मा होनना बुंगोन जोंनि बे जोंनि बे जायगायावथ' जानायाथ' जानायाथ' जोंनि बे ओनसोलाव ओ‌ जेरै ट्राइबेलफोरा माखौ जायो बे जेनेबा नोंथाङा बे बुंलांजोबबाय जेनेबा औवा मेवाफोरनि खोथा सबायनि खोथा नङा होमबा? खुद खुमब्राजों खमब्राजों जोंबा दाउजों जाबोला बांसिन सिन मोजां मोनो जोंनि बर'फोरा ओ खुमब्राजों आरो जेनेबा सबायजों दाउजों अमाजों नारजिजों थ' बुंस' हायि गोथाव। बर'फ्रा बे बर'फोरनि थाखाय बे। फेब्रुइेट आरो ज अनेक रख खोमजोंबो जा जायो जेनेबा ओ जोंनि बे जानाय आदारा जोंनियाथ' आरो हाबा हाबा ओरिफोरावथ' जोंनिया अमायानो मेन जानाय खायद' जानानै थायो ओ माने। नाया मोनसे माबा रखम सै आरो साइदआव दोनथुमनाय बायस जेनेबा अमा गैयाबानो बर'नि हाबाया जायााबादिसो जानानै जों दा गासै बर'नि न'खरावनो अ अमा खौ होजोबनाय नुयो अमा जायैनि अल्टारनेटिभ बेलेग मोनसे थागोन आरो बेदर जायफोरा जायो मोनजानाय मोन यो गासैबो दहाय देहाया समान मा नङा मोनो जानाया गासिनिबो थाखाय नंजुबोबाबो जानो हागौ जेनेबा नों जानायखौ आं जाया आं जानायखौ नों जाया माने जानायजों गासिखौबो रुजु जोबनानै कम्पेयार खालामनो हाया आरो नों बे आदारखौ जानाया देहानि थाखाय मोजां होननानै गासैखौबो रुजुजोबजाया आरो। नंगौ ना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अ जानाय खौ जोङो मोजां आदारखौनो जानांगोन जेनेबा जोंथ आरो गेसाव गोफोन जाखायानो बारा जों बुहुद मोजां जायो जों राइबेलफोरा बुंनो थाङोबा थाङोब्ला
औ औ
जोङो माने जो ओरैनो जेनेबा जानाय होनबा जोंनिथिं बे मा होनना बुंगोन ओ बै बै खोथाखौ मा होननानै बुंनो नागिरदों आं बावबाय गोसोआव फैयाखै नोंथांमोननिथिंथाय बे मा होनना बुंगोन, हाबा सारादुफोराव जानायनि आदारफोरा बोरै जायो?
हाबाफोरखौथ' मेइन बुङोब्ला हाबानि समावथ' बेनो। जेरै माने अनला खारि स सङो नङा होमबा? जेरै हाथासुनि हाथासुनिनि थाखाय बांसिनै बेखौ बाहायनायखौ नुयो जोंनिथिं। आरो बेबायदिनो आ आथिखालनि गोबां हाबाफोराव माने जायफोरा थाखा फै फैसा बा राङारि बिथिङाव गोजौ जौगाखानाय बिसोरो गिदिर हाबा खुंबाबो माने बयखौबो रायजोखौनो जाहोनो थाखायबो माने नारजिबो संनाय जोंनिथिं नुयो दा।
औ
बेफोरखौ नाथुर जुनायफोरजों संनाय दा गोबां औ जोंनि बर'नि जानाय होनोबाथ' गोबां दं जेरै अनलाजों आरो जोंनि मेइन मोनसे ओ गुबैथार जानाय खायद'आथ' माने जाया इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै जाय एम्फौ खौ जों फिसि नङाबा एम्फौ लाथा जायखौ बुङो औ बेखौबोथ' जों अनलाजों जायो नङा होमबा? जायखौ माने इन्दिजोंनो जाहोनानै इन्दि बिलाइ बेखौनो जाहोनानै बेखौ जाबाय आरो बिनि फिथोब बा बिनि न' लुना थानाय जाय फिथोब बेखौनो जों इन्दि सिबो जों बा बनायनानै गाननाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सलिबोनाय बेबो जोंनि मोनसे गानग्रा जिबो जाय खौ जों खालामो नङा होमबा जायखौ इन्दि जि होननानै बुङो औ बेयो औ जोंनि हारिमुआव बे जि जों ओ जानायाव बिनि मोदोमखौ खौ जानानै आरो जोंनि गाननाय जोमनायनि थाखाय जों बिनि फिथबनिफ्रायनो जों बानायनाय बेफोरबायदि दङ दा आरोबाव जानाय लोंनाय होनबाथ' बर'आ थ गोबां ख्रि जायो नङा होमबा जायखौ गुबुन हारिफ्रा जा जाथवा औ जाथावा माने जाया दा बेफोरनो आरो माने मेन होनोबाथ जोंनिया बेनोसै जाया नोंथाङा बुंबाय माने गोबां जोंनि जानायफ्रा जि आइ टेक मोनलायबाय जोंनि अ अ भारतनि बेबायदि नो संबिधानाव लिरजानानै दोननाय मोनसे बेफोर जोब बे जाथिया माने बे हारिया बेफोर ओंख्रिखौ मेइनलि गावसोरनि नंथारगयै जाग्रा हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय। नङा होमबा दा जोंहा बेफोरखौ गोग्गानाय थानांगोन। जोंनि बर' जाथि हिसाबै आरो बेफोर जानायखौ जों ला खिफ्लायनांगोन नङा होनबा उननि जोलैफोरनोबो जों दिन्थिलांनांगोन। दा बेफोरखौ जों न'खरफ्राव बाहायफ्लायबाय था
औ औ औ आंबो गनायथि होयो नोंथांनि बे बुंनायखौ। बाख्नायो नोंथांनि बुंनाय ओ बे जानायजों जोंनिथिंथ मैथा मैथा जायो जोंनिथिं मैथा दायो मैथा बांगालबो होनना बुङो। सानैसो मानसिफोरा नङा होमबा। ओरैनो जोंनिथिं गाव जानाय थाखायबो गायनानै लायो आरो जोंनि गा गासिबो हा हु एसे एनै थानायफोरा जायफ्रा न'आवनो गायनानै लानो हायो। बे फलानो जा बिथिं केरेलायानो जा बिथिं ओ मैथा बांगाल मैथा गोखै नोंसोरथिंबो मैथाखौ बांगाल मैथा गोखैनो मेनसन खालामोन ना?
औ नंगौ नोंथां जायखौ मैथायाथ मोननै रोखोम जेरै नों होननाय बायदिनो मोनसेया गोखै मोनसेया बांगाल बेखौबो जायो आरो।
सावरायनाया लावलांबाय थादो
औ नोंथां।
बे जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा? दिनै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रायज्लायनानै औ औ गोजोनथों।